हेलौ औ खोनादों नोंथां औ ददा
औ नोंथाङा आंखौ कल हरनाय जाहोना मा मोन नोंथां
औ नोंथांजों दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनियाव खलहरनाय जादोंमोन दा बे आयदायानो जाहैबाय राव आरो जायखिजाया मोनसे राव बे रावनि सायाव नोंथाङा सोंथि खालामनो हागोन ना आंनि सायाव
औ नोंथाङानो जेनेबा राव सोमोन्दै एसे फोरमायना होग्रोदो नोंथां
औ दा जेरैहाय राव आरोना राव होननानै बुङोब्ला जोङो मा होननानै बुंगोन ओ- रावखान्थियारि- रावखान्थियारि आयदायाव रावनि बाथ्राया आलादा बेनिफ्राय ओ- जोङो थुनलाइयारि आयदानि रावनि आलादाया आरो फिन आरोबाव मोनसे मा होननानै बुंगोन जोङो गामियारि आयदायाव रावनि बाथ्राया आलादा आरो जेरै जों बे मोनथाम आयदाखौ जोङो ज' खालामनानै जोङो ओरैहाय बुंनो हायो जाय रावखौ जोङो बिमाजों थाफानानै उन्दै फ्रानो जेब्लानिफ्राय जोनोम जानानै जोङो बिमाजों गुलि गुलि थानानै जोङो रायज्लायो सोलोङो बिमानि फोरोंनाय बिमानि अ आ जा लों म' मा बेबायदि माखासे बिमा आइ आफा नङा होमब्ला बायदि माखासे जोङो राव सोलोङो बिमाजों थानानै उन्दै सासे खुदिया एबा गथ'आ बैखौनो जोङो मा होननानै बुंगोन राव होननानै बुङोन आरो आरो फिन लोगोसे जोङो ओ रावखान्थि आयदायाव राव होननानै बुङोब्ला जों ओरै बुङो आरो जाय रावखोनोखि सुबुङा गावनि गोसोनि साननायखौ सोरबा सासे सुबुंनो ना गावनि गोसोनि साननायखौ सोरबा सासे सुबुंनो ओज गाउस ओं गाव जेरै सानदों बै साननायखौ सोरबा सासेनो रोखायै फोरमायहोनानै बुजिनानै बुजिनो मोन होनो हानाय बाथ्रायानो जाहैबाय मा मोनसे राव आरो। बेनो जाहैबाय राव थिग दाना ओ रावखौ जोङोहाय मा होननानै बुङो जोङो जोङो थोंजोङै नायनो थाङोब्ला जोङो ओ सरासनस्रा एबा थोंजोङै नायनो थाङोबा जा जोङो मा होनगोन रावा जाहैबाय मोनसे सुबुं फोलेरनि मोनसे हारिनि मा जोबोद मोनसे गावनि गांनाय उखैनाय गाबनाय मिनिनाय गावनि दुखु खस्थ' निदान रंजानाय गोजोननाय बै गासै एक्सप्रेसेयेन बै गासै नुथायखौ बेखेवथिनानै फोरमायनानै होनो हानाय फोरमायलायनो हानाय गोसोनि रंजानाय गोसोनि दुखु जानाय ओ बुहुमाव नुनो मोननाय नुनो मोनै गासै मुवा थ्राखौ जोङो राव एबा मोनसे इसारा नङाबा माबा मोनसे बाथ्रानि गेजेरजों फोरमायनो नानै बेखेवखिनानै होनो हानायानो जाहैबाय मोनसे राव आरो। नङा होमबा नोंथां? बे रावानो जाहैबाय सासे सुबुं हारिखौ मोनसे सुबुं हारिखौ मा खालामो गोजौ फारसे गाहाय फारसे खालामनायावबो मदद होयो जेरैहाय जोङो माखास से हारिया बिमा होननाय बिमा होननाय रावबो थाया जाहैदों। जाय हारिफोरा मा होननानै बुंगोन जोङो ओ बिमा होननाय रावखौ मोना माखासे हारि खौ जोङो बिमा होननाय राव मोनगोन जाय बिमानि राव होनानै बुंब्ला ओरैबायदि जाहैलायबाय जाय मोनसे हारियानिखि गावहा असे राव दङ नङा होनबा बैहायबो जोङो असे से राव गोनां होननानै बुंगोन असे राव गोनां हारि होननानै बुंगोन आरो माखासे ओरैबायदि हारि दङ जाय हारिफोरा गावनि असे हारिखौ गारनानै नेवसिना माने गुबुन मोनसे हारियाव बास्लाय लांनानै गावनि अ-असे रावखौ गारनानै गुबुन मोनसे हारिनि सुबुं सिनायथि होनो थांनायाव गावनि नं गुबै रावखौ गारनानै बै मोनसे हारिनिबो जाया गुबुन मोनसे हारिनिबो सुबुं जानो हाया। दाना बैफोरबायदि मानसिनि बैफोरबायदि सु सुबुंनि मा बुस्थु राव होननाया बैफोरबायदि सुबुंनियाव बैफोरबायदि फोलेर हान्जानियाव जोङो रावफोरखौ मोननो हाया आरो। दाना बेखायनो जोङो रावा जाहैबाय जोङो बैखौ बाद होनानै बैखौ दोन्थ'नानै जोङो रावखौ थोंजोङै बुंनो हायो जोङो बिमाया उन्दै समाव जाखौ फोरोंदों बेनो मोनसे राव आरो बिमा ओं। बिमाया जा रावखौ फोरोंदों बेनो राव जायखौ सासे गथ'आ सासे सुबुङा रोखायै बे खेवथिनो हानाय गावखौ फोरमायथिनानै लानो हानाय गावनि गाबनाय मिनिनाय गांनाय उखैनाय बैफोर गासैबो गुदुं ओ दुंनाय गरमनाय बैफोर गासैखौबो बेखेवनानै होनो हानाय बाथ थ्राखौनो जोङो राव होननानै बुंगोन दा बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बिजिर देरनानै बाथ्रा बुंनो हागोन ना?
औ रावाथ' जों जेनेबा बर'नि राव जेनेबा गासैना जेनेबा गासै हारि लायै हारि मानिे रावा आलदा आलदा जायो न जेनेबा जोंनिया बर' नङा होमबा नोंथां बिदिनो हारसाफोरनिाबो गावनि मोनसे राव थायो बिदिनो गुबुनफोरनियाबो बिदिनो हिन्जावफोरनियाबो बिदिनो गावनि हारि जेनेबा राव थायो आरो बिदिनो जों जेनेबा गावनि रावखौल' नङा जों बर' राव न ग हनि रावखौनो म रोंनांगौ जायो आरो माने जों दा बर' जोंथ' दा बर' मा न बर' सुबुं जेनेबा जों बे बर' रावखौहाय जों गावजों गावल'सो रायज्लायनो हागोन बर' सुबुंजोंल'सो नाथाय जों बेवहाय हारसाफोरजों रायज्लायबाथाय बे गावसोरनि बे इसोरनि गावसोरनि राव खौसो रायज्लायनो गोनां जायो नाथाय बिदिनो जों दाथ' जोङो बिदि जेनेबा गुबुनाव दावबायनो थाङोब्लाबो जेनेबा हिन्दी इंलिस थ' रोंथारनांगौ जायो एसेब्लाबो माने बांद्रायखौ रोङाब्लाबो आरो एसे एनैखौ रों फथारनो गोनां जायो आरो ओंखायनो माने जोंनि रावखौल' जों बर'ल' नङा मे गासिबो रावखौनो माने जों सोलोंनानै लानांगौ आरो बेखौ आं सानो।
औ औ औ नंगौ नंगौ औ दाना दा बेखायनो मा होननानै बुंुगोन जोङो रावखौ जोङो बुहुमाव जोनोम मोननाय गासिबो सुबुंनि रावखौनो जोङो सासे सुबुङा सोलोंनानै लानांगौ आरो जाहाथे जेरावबो थाङा बुहुमनि खना खनला जेरावबो जेखिनि जायगायावनो थाङा माने बै रावजों गोरोबफानानै जोङो बै सुबुंफोरजों गोरोब फानानै जोङो बै सुबुं हानजाजों जोङो गावनि गांनाय उखैनाय गाबनाय मिनिनायखौ जोङो बेखेवनानै होनो हागोन। नोंथांनि बुंनाया बे नङा अब्ला जोङो बुहुमाव थानाय जिखुनु रावखौ बेखौनो जोङो सोलोंनाया जोंनि थाखाय बा रोंनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां
औ नाथाय औ नाथाय जों आरो जेरै इन्टारभिउ होब्ला साख्रि नि न बेवहायबो मान जोङ इारभिउनि साख्रि होब जों माने बिदि जेनेबा बर'आ फैया आर ना बिदिनो फैनायखौ नुनो मोना माने इंलिस आसामिस बिदि जेनेबा बिदि एडयारवहाय नुयो नाथाय बर'खौ फैनाय नाथाय नाथाय बेलेग जों इन्टारभिउ होबोला बेवहाय नुनो मोना आरो बेनिखायनो जों गुबुन हारिनि राव खौ्रोंथारनो गोनां जायो। फरायनो जेनेबा बिदि आरो आखरफोरखौ माने सिनायनो गोनां जायो हांखोखौहाय
औ औ औ
नोंथाङा आरो रावखौ मोनथाम बुंदोंमोन आरो मा मा जेनेबा
रावखौ जोङो जोङो जोङो लिरनाय महराव एबा लेखानि बिजाबजों महरजों जोङो नायनो थाङोबा रावखौ मोनथाम नङा मोननै यावल' मोनो आरो माबोरै जोङो लिरनाय आरो बुंनाय आरो ना लिरनायजों ओं लिरनाय आरो बुंनाय रावावल' मोनो बे मोनसेया जाहैबाय मोनसे लकेल लेंगुवेज एबा बिमायारि राव आरो जायखौनोखि जोङो बिमाया जायखिनिखि फोरोंनाय आरो बेखौ जोङो लाफानाय जाया आरो थेवबो जोङो जोङो ओ बिजिरनानै नायोब्ला जों रावखौ मोननैल' मोनो मा मा लिरनाय आरो फरायनाय बे लिरनाय आरो फरायनायनि गेजेरजों सासे सुबुङा सासे मोनसे हारिनि सुबुंफोरा मा जायो बै बुंनाय आरो लिर हाबनाय रावनि गेजेरजोंनो मा जालांनो हायो फरायलांनो हायो बुंलांनो हायो आरो जेरैहाय जोङो जेरैहाय जोङो गोबां जौगा थाखोनि रावफोर दङ जाय जौगा थाखोनि रावफोरखौ फरायनानै सोलोंनानै गोबां सुबुंफोरा गोबां जोङो गोबां जिउ दानो हानायखौबो जों मोननो हायो मोनसे हारिनि बिमानि रावा ओ सासे सुबुंखौ मा खालामनो हायो गोरलैयै गोरलैयै एकदमबारे गोरलै बाबै ओ बुजिनो हानाय खालामनानै होनायानो जाहैबाय बिमानि राव जुदि नोङो गुबुन रावखौ जुदि थांनानै सोलोङोब्लाबो जोङो नांगौसेबां जोङो जा जा बायदियै जोङो नांगौसेबां बायदियै माबोरैहाय जोङो बिमानि रावजों गुलि गुलि थाफानानै गाबनाय गाबनाय मिनिनाय बाथ्राखौ जोङो गासैबो मोन फ्रोम सुबुङाव थानाय नांगौ जानाय देहायाव थानाय गासै बाथ्राखौ जोङो बिमानि रावजों जा बायदियै बुजिगोन गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि रावखौ जोङो एसेग्राब सोलोङोब्लाबो जोङो बुजिनो हानाय नङा आरो बेखायनो जोङो लिरनाय फरायनाय आयदायाव जोङो जुदिहाय जोङो गावनि राव एबा गावनि आयदाजोंनो मोनफ्रोम सा मोनोम सुबुं बुंङा फरायै लिरो अब्ला मा जागोन जोबोद गोरलैयैनो बुजनो हानाय जायो आरो दा बेखायनो थेवबो जोङो मा खालामनो हायो गुबुननि राव एबा गुबुननि जौगा थाखो रावफोरखौ जोङो सोलोंनांगौ आरो सोलोंनायखौ जोङो गारनो नाङा बेफोर जाहैबाय मोनसे गाव गावबागाव मोनसे मा होननानै बुङो जौगा थाइारि दडेभेलपमेन्ट जोङो मा होनगोन थासारिनि मोनसे गुना ओ मा होनगोन जोङो फिथाइ आरो जाय फिथाइखौ जोङो गाव गावनो सोलोंनानै गावनो रोंनानै गुबुनखौबो जोङो ओ फोरोंनो हानाय बेखेवनो हानाय दिन्थिनो हानाय जानानै फैयो आरो मानोना सासे सुबुङा जिउआव थांना थानायाव मोनफ्रोमबो रावखौ रोंनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो औ अब्लासो जोङो बबेबा मोनसे बबेबा मोनसे सुबुंफोर लेरजों बबेबा मोनसे सुबुंफोर लेरनाय रावखौ जोङोह जथाय खालामनानै जोङो मा खालामनो हायो रायज्लायनानै बुजायलायनो बुजिलायनो हायो आरो नङाब्ला जोङो हानाय नङा आरो नङाब्ला मा जागोन जोङो नों नों जा रावखौ रोङो बै सासे सुबुङा बे रावखौ रोंनाय नङा बै रोङैनि जावननावनो जोङो नोङो मोजां बुंदोंब्लाबो सोरबा सासेया मोजां बुंदोंब्लाबो जोङो मा जागोन जोङो बुजिलायैनि जाउनाव सानैनिबो साननाय सानैनिबो सानैनिबो साननाय लुबैनाय मिजिंफोरा मा जागोन आद्रा जागोन जाय आद्रा जानाय मिजिंखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो बबेबा मोनसे सुबुं फोलेरनि बबेबा मोनसे हानजानि जोङो मा खालामनांगोन जोङो रावखौ सोलोंनो गोनां जागोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
दा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानबावगोन
बिदिथ' नोंथां जोंना आरो जेनेबा जोङो बायदि दि जेनेबा बर' सुबुंफोरानो' जेनेबा बर' बर' फा माने जेनेबा जों गावनि हारिनि माने
औ
खोनादोंना नोंथां? ओ खोनादोना नोंथां ओ खोनादोना नोंथां